औ नोंथां औ खोनागासिनो नोंथां औ।
नोंथाङा फ्रियैनो दंना?
औ फ्रियै दं नोंथां।
अ होमबा फ्रियैनो दंबा नोंथाङा आंजों जोंनि बे दैलां दैज्लां एबा मेसें बोथोराव गायनाय मैगं थाइगंनि सोमोन्दै एसे सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ दे होमबा नोंथाङा एसे फोरमायना होदो जों दैलाङावहाय मा मा मैगं गायो मेसेङाव मा मा मैगं गायो बेफोरबायदिखौ एसे फोरमायना होदो नोंथाङा
औ आङो दैलां बोथोरनिखौनो खोन्थागोरसै होनबा नोंथां दैलां बोथो
औ औ दे औ दे।
ओ दैलां दैज्लां बोथोराव मा मा मैगं मोनो होनोब्ला जोंना मै था बेफोर बायदिनो मैथा बांगाल होनो मैथा गोखै आरो जोगोनार खुंमब्रा ओ आरो जोङो सबायजों -बिमाफोरबो मोननो थाङो आरो। फाथोबो मोननो थाङो, बेफोर बायदिनो गोबां रोखोमनि ओ मैगंखौ मोन थाङो आरो दैज्लां बोथोरावबो।
औ औ नोंथाङा जे बुंदों फाथो मोनो फाथो फाथोजों नोंथां मोनथिं माबाफोर बानायबावो नामा फाथोजों जेनेबा मा मा बानायनो हायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। ओ फाथो होनोब्ला जोंना ओम जोंनि ओनसोलाव ओ फाथोजों जोङो फाथोखौहाय जेब्ला फाथोखौ जोङो एसे गोरलैयाव खानानै फाजिबो जाग्रो जानो हायो। ओ बिनि अन बिनि अनगायैबो जोङो जेब्ला दंफाङा रागोन बा एसे गिदिर जागोन अब्ला जोङो बिनि फाथो दंफांखौ दानफायनानैबो जोङो बेखौ फाथो मेगं जेखौ जों जों नारजि दोलो जायो बेखौबो जोङो खा- बानायनो हायो फोराननानै
औ माने बेखौ खानानै फोराननांगौ
औ खानानै जोब- ओ फाथो बिलाइया जुदि खा- -खांबायब्ला जोङो बेखौ ओ दंफांखौ जोङो दैयाव सोमनानै बिनि दिरुं- -खौबो जोङो फाथो दिरुंखौ -खौबो जोङो ओ मोसौ दिरुं जेरै फाथो बस- -था बेफोरबायदि बानायनो हायो आ - -रो
औ औ फाथोनि माने फाथोआबो दिरुं जायो
औ मोसौ दिरुंबो बा बोरमा दिरुं बे -फोरबायदिनो फाथो बस -था अनेक रोखोमनि दिरुंखौनो जोङो बे फाथोनि ओ जि फाथो दाननानै जोङो बानायो बेजोंनो बानायनो हायो आरो नोंथां
औ फाथोनि बिगुरा जाहैबाय फाथो दंफांनि बिगुरा
औ औ
औ
ओ बिगुरानो जोंना दिरुं जाहैयो आरो बानायनो रोङोबा
औ औ माने बेजोंनो गोबां रोखोमनि दिरुं बस -थाफोर दिरुनो आरो
औ आरो गोदोनि दिनावथ जोङो बेफोरबायदि ओ लाइट बा का कारेन्ट गैयामोन बेफोरावबो जों- -ङो बाथियावहाय केरासिन- -न सोनानै बे फाथो दिरुंनिजोंनो जोंङो अर ल- -गायोमोन आरो
औ औ माने अर लगाय जायो बेयो औ।
साथि होनो बेखौ सा थि ओं बे बेफोर बायदि जोंङो बायनानै लाबोनानै केरासिन बायना लाबोनानै जोंङो सोनानै बेखौ फाथो दिरुंजोंनो अर लगायो। हायोमोन आरो।
औ औ। माने गोदोनि दिनावथ' लाइट गैयामोन नालाय। उम।
फोरजोंनो जोङो ओंखाम ओंख्रि बा गथ' गथायनि फोरोंनायफोरखौ जोङो। बेजोंनो जोंबो फराय बोनो मोनदों बा दा। दानि जुगाव। बेफोर बायदि बाथिखौ नुनो थांला। गोदोनि दिनाव बेफोरखौनो लानानै ओंखाम औ औ। गोदोनि दिनाव बेफोर बायदिनो। लानानै ओंखाम ओंख्रि संङो। बा फरायबोयोन आरो जोङो।
औ औ। दानि जुगावथ' बेफोरखौ नुनोनो मोनला।
दानि जुगाव। मानो होनोबा एनड्रयड मबाइलफोरबो सालायो बेफोरजोंनो टर्स सुनानैबो जोङो ओंखाम ओंख्रि संनो हायो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ आरो। दैलांनि दैज्लांनि मैगं थाइगंनि सोमोन्दै खोन्थाबाय नोंथाङा आरो मेसेंआवलाय मा मा मैगं गायो। नोंथांमोनथिं एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ जोंनि ओनसोलावहाय मेसेङाव होनोब्ला जोंङो बांसिन बांसिनानो आलु। ओ आरो सबाय, ओ बेसर बेफोरखौ बांसिनानो मा मावनाय जायो। आरो बेनि अनगायैबो जोङो। बेफोरबायदिनो जोंनि ओ ओंख्रि गरमाव जाग्रा जेरै ओ लाइ लाफा बे बेफोरखौबो जोङो फोनानै जानाय जायो आरो। लाइ लाफाखौ बोरै फैयो होनोब अब्ला जोङो दब्लायसे बा बेफोरबायदिनो मोसौजोंबा जोङो ओ दब्लायसेब फोर एवोबा जोंथ' मोसौजों एव एवनांगौ जायो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
बेफोर बेफोरबायदिनो जोङो एसे फासआवनो एवग्रोना ला नानै खारायग्रोना लानानैहाय जोङो हाखौ मोजांनो ओ। हाथर थायि बायदि बिदिनो बा हाग्रा गैयि बायदिनो जोङो मोजांय एवनानै साफा खालामना ला ग्रोनानै ओ बेयावहाय लाइ बेगर बा ला लाफा बेगरखौ जोङो एसे ओ दालाब फोराव एसे संग्रायफोराव एसे ओ जुजाय होनानै जोङो बेखौ एसे उफुग्रोना लाना नै लाफाखौ बेफोरबायदि जोङो सेर मा फोनाय जायो आरो नोंथां।
औ - औ लाफा लायखौ आरो।
औ लाफाखौथ' गरमाव खोब जानो मोजां मोनो थान्दा आरो लाइ मैगंआबो जों खोब जानो मोज मोजां मोनो जेरै लाइ लाफा मैद्रु होनोबा बर'नि मोनसे ओंख्रि
औ - औ। आरो बे नोंथाङा जे बुंदों लाइ लाफाया थान्दायावहाय थान्दा खालामो जानो गरमावहाय मोजां जायो होनदों जे आरो बे लाइ लाफाखौ गुबुन गुबुन मैगंफोरजों जाफादेरनो हायो नामा नों नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन नामा
औ लाइ मैगंखौहाय होनोब अब्ला जोंङो ओ बेसर ओं लाय सरि लाइ मैगंखो जों अनलाबो जानो हायो जेरै दाउ बेदर हो दाउ बेदर होयोबा साबसिन जायो अनला ओंख्रिजों लाइ बेखौहाय लाइ फाखि अनफाख्रि जानाय जायो बो बुंङो नामा
औ औ लाइ फाख्रि अनला फाख्रिबो औ बिदिनो होनो आरो माबा मोनसे ना
आरो जोंङो लाइखौ होनोबा आलुफोरजोंबो ज जानो हायो
औ माजों जाबा साबसिन गोथावसिन जायो औ लाइ लाफाया माजों जाबा साबसिन गोथाव जायो
ओ लाइ लाफाया साबसिन होनोबा आं लाइ लाफाजों मोननैजोंनो ज' रुनानै जाबाबो गोथाव मोनो आरो बिनि अनगायैबो जोङो ओ लाफाखौहाय जोंङो अमा बेदर बेदरफोरजोंबा दाउ बेदर फोरफोरजों संनानै जाबाबो खोब गोथाव मोनो आरो
गोथाव जायो आरोना ओं
औ आरो बे बिनि अनगायैबो जों लाइ लाफा खौहाय ओ खारै संबाबो ना गोरानफोर होनानै एसे गोथाव खौ आंङो मोनो आरो।
औ गोथाव जायो आरो।
औ। जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदि इदिनो लाइ -लाफा फोनानै खोब आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आरो रां आर
औ औ बेफोरजोंबो रां आर जिनो हायो आरो न'आवनो गायनानै न'आवनो फोनानै बेफोरजों न'आवनो थानानै रां खामायनो हायो आरो।
औ नोंथां औ। ओ आरो जोङो न'आव फोनाय मैगंफोर बा लकेल मैगंफोरखौ जाबा जोंनि देहायाव जेबो बेमार आजार जानायखौ नुनो मोना।
औ औ दानि दानि जुगाव नायबाथ' दानि समाव नायबाथ' जोङो गोबां मुलि होनायखौ नुयो नङा होमबा नोंथां मैगं थाइगंफोराव।
औ -औ हाथाय- बाजारनि खौ जोङो बायनानै जानो हायै जाहैबाय।
औ -औ माने बेफोरखौ जाबा मैगं बायनानै जाबा मुलि होनायफोरखौ जाबा जों देहाया गोबां खहा जायो। बेमार आजारफोर जायो नङा होमबा नोंथां औ।
औ जोंनि मेगननि
ओं औ दे बुं नोथां।
ओ जोंनि मेगननि थाखाय बा खोमानि थाखायबो एसे प्रब्लेम जानायखौ जों नुनो मोनो आरो बेफोरबायदि ओ मेडिसिन होनाय बा ओ हाथाय बाजारनिखौ जोङो गुबुन हारिनिखौ बायनानै जायोब्ला आरो।
औ औ बेखायनो न'आवहाय न'आवहाय गायनानै जानाया साबसिन जाहैबाय नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदि फोनायखौ फोनाजानायखौ नुनो मोनो ना नोंथां?
औ औ नुनो मोनो नोंथां मेसें नोंथाङा जे बुंलांखांबाय दैलांनिया आलदा जाहैबाय मेसेंनि मैगङा आलदा जाहैबाय। बिदिनो बिदिनो जोंथिंबो नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंथिंबो गायो आरो। दैलांनिया आलदा मेसेंनिया आलदा बेफोरबायदिनो दैलाङाव नोंथाङा जे बुंलांदों बिदिनो जोगोनार बहल जिंखा बेफोरो दैलांनि जाहैबाय आरो। आ दा दैलां सम नालाय दैज्लां आवहाय बेफोरखौ एभे लेबेल मोनो आरो। न'फ्रावनो बहलफ्राथ' इदिनो नों बैसांफोरल'सो नांखागौ नालाय बिसिनो दंफांफोर इदिनो मानलानो बेफ्रावनो जायो आरो बहला एभेलेबेल मोनो आरो दानि दै्लां समावहाय आरो नोंथाङा जे बुंलांदों मेसे सेंआवहाय लाइ -लाफा मोनो होननानै इदिनो जोंथिंबो मेसेङावहाय लाइ- लाफाखौ मोनो आरो बोथोर लायै बोथोर मैगंआ जायो आरो इदिनो मेसेङाव आलदा दैलांआव आलदा जायो आरो जोंथि थिंबो बेफोरबायदि मैगं गायनानै जानायखौ नुयो आरो दानिया गोबां गिसै मानसिफ्रा बाजारफोरनिखौ बायनानै जानो मानोना बेलेगनिफ्राय लाबोनाय जायोना गोबां मुलि होनानै बेफोरखौ बानायनाय जायो नालाय। थाब- थाब फेदेरो। नङा होमबा? नोंथां औ बेफोरनि थाखायनो जोंनिया बायना जानो गिसै आरो न' न'आवनो गायनानै बांसिन जानायखौ नुसै आरो दानि जुगावहाय।
औ औ।
औ होमबाथ' नोंथां जोंनिया समाबो जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां?
औ औ थारैनो नोंथां।
औ दे होमबा नोंथांजों रायलायनो मोननानै गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।
औ होमबा जोंनि रायलायनायखौ बे समावनो दोनथ'नांसिगोन नोंथां।
औ औ थारैनो।
औ दे।
औ।